नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ औ मोजाङैनो खोनादों।
गिबियावनो गोजोन मोनाब्ललिनि गाहाम हामनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
दा ओरैनो नोंथाङा मा खालामबाय दं?
दायो आं ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ होनबाथ' ओरैनो फ्रियैनो दङ नोंथाङा।
औ आं दायो फ्रियैनो जिरनानै दं।
होमबा जों गियान आरजिनो थाखाय नोंनि रोंनायखौ आंनो फोरमायनो आंनि रोंनायखौ नोंनो फोरमायनो सावरायलायनो थाखाय आं नोंथांनाव फन बुदोंमोन नोंथाङा। ओरैनो दंब्लालाय फ्रिबा।
औ
होमबा जों मोनसे जर'खा आयदा लानानैनो थांनि ओ जोङो आयदा महरै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनायफोरखौनो लानोसै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय होनबा उन्दै समाव जा फोर गेलेयो बेखौनो जोङो उन्दैफोरनि गेलेनाय होननानै बुंनो हायो। थ' अब्ला नोंथाङाबोथ' उन्दैसो समाव गोबां गेलेबोदों। मा मा गेलेबोदों नोंथाङा अन्नानै खोन्थानो हागोन नामा?
औ आं फोरमायना होनि।
औ औ
उन्दैयावथ' जेनेबा जोङो मा होनगोन मार्बलखौनो गेलेयोमोन मार्बल गेलेयो
बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन
बेफोरनि अनगायैबो आरो
जेरै दैयाव थब्ल'नाय मावबा दंफां सायाव खर' हमलायनाय आंथ' गोबां गेलेनो मोनबोदों जेरै हिनजावसाफोरबों गेलेनाय सिउ सिउ माबानो आरो लोगोसेयैनो गर गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां मोनबोदों। जायखौ माने गोसोखांबा माने दासिमबो थांनानै गेलेफिननो गोसो जायो आरोना। नोंलाय नोंथाङालाय मालाबा गोसोखाङोना उन्दैयाव गेलेबोनाय माबाफोर जाब्रबथाय जाबोनाय जेरै दैयाव थब्ल'नाय गेलेनाय समाव मालाबा गब'नाय मानाय।
गब'नायाथ थ' आंबो दैयाव खेबनै खेबथामसो गब'ख खांबाय। बेफोरखौ गोसोखांबा ओरैबायदि सम लानानै माने मिनिनोबो ओंखारो ओह।
आरो गोदोनि समावथ' मा होननो जेरैबो ज'मा ज'मायै गेलेनाय जायोमोन। दा नों थाङा जेनेबा नाहरफिनोब्ला माबायदि मोनो? जेरै जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जों नुयो जे गोदोनि गेलेनाय आरो आथिखालनि गेलेनाय गोबां फाराग नुबाय एबा गोदो जेरै खौसेथिमोन आथिखालाव खौसेथि गैला बेफोरनि जाहोना मा जानो हागौ आरो जोङो गोदोनि गेलेनाय फोरखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय जों मा मा खालामनांगोन होननानै नोंथाङा सानो?
गोदोनि गेलेनायावथ' असे जों नायबा नुयो बिराद ज'मा ज'मायै गामिफ्राव गेलेनायखौ जों नुयोमोन। दा आथिखालाव मबाइल बायदिफोरनि गोहोम खोख्लैनायजों माने खम जानायखौ नुनो मोनस सै आरो।
औ। दा गोदो ज'मा ज'मा मबाइलफ्राबो बारा गैयामोन जानो हागौ। ओंखायनो जोङो गेलेनो थाखाय ज'मा ज'मा आरो फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो गनाय लोगो लोगोनो जों ज'मायै थांनानै फैद' फैद' होनलायनानै गेलेलायोमोन आरो फरायसालियाव थांबाबो खोब बिबांनि जोङो बायदिसिना गेलेहैयोमोन सिगां थांग्रोनानै। नङा होमबा?
औ।
आरो बेफोरनि अनगायैबो आथिखालाव ओ गेलेनाय बादायलायनायफ्रा हारसिं हारसिंनि बांसिन जानानै फैबाय मानो होननानै बुंब्ला दिनै मबाइल ख खुलिबानो जोङो पाबजि, फ्रि फायार आरो गोबां गेमफोर मोननो हायो। लोगोसेयैनो जों बेखौ बुंनो नांगोन जे गोदो ओ जों मा होनगोन जेनेबा गोदो मबाइलबो गैया आरो लोगोस सेयैनो जमायै थाबोनाय आरो फेमिलिफ्राबो गोदो ज'मा ज'मायै थानायमोन आरो ज'मा थानायाव गोबां गेलेयोमोन लोगोसे फोरोंग्राफो बिबै-जिबौफ्राबो मोनोमोन। दानिया आरो जाय बिबै-बिबौ जानानै दं बिसोरनो गेलेनोनो खोब बिबांनि खम मोनबोखानाय आरो फोरोंग्राबो गैलिया नङा होमबा? दा नोंथाङा मा सानो जेनेबा बेखौ हमथाना लाखिनायनि गुबै राहा लामा मा लानो हानांगोन?
ओरैनो थ थ' बुंनो थाङोब्ला गोद दो बिराद ज'मा ज'मायैनो मोनसे रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन दा माने बे मब बाइलनि थाखायनो आथिखालाव गोबां खम जानायखौ नुनो मोनबाय। जेरै गथ'फ्रा गोदोनि बांसिन गेलेनायखौनो दा दानि मुगाया माने मिथिला आरोखि
औ। दा होनबा मबाइलखौ होथ'आलासिनो एबा मबाइलनिफ्राय जानगाराव दोनोब्ला बियो हमथानानै लाखिजागोन नामा अदेबानि मबाइल होआबा एसे खम बिबांनि मानसिफ्रा जमा जानानै गेलेनाय खौ मोननो हागोन नामा जों?
औ बेथ' जानो हागौ बेबायदिनो।
दा जों नुनो मोनो जेब्ला उन्दै गथ'आ गाबो अब्लानो माथो बिमा बिफाफ्रा गिबि गिबियावनो मबाइल होनानैसो माने गाबनायखौ हमथायो आरोना बे गाबनायखौ हमथानाय लोगो लोगोनो मा जायो जेनेबा जोंहा मोनसे खोथाया फैयो जेनेबा माने एडिक्टेड एबा मोनसे हुदा जानाया फैयो नङा होमबा थ' बे हुदा जानाय लोगो लोगोनो माने मबाइल नाङाबानो थानो हाय नुवाबानो थानो हायो बेफोरबायदि जानायजों लोगोसे गेम गेलेनाय बायदिफ्रावबो ओंखारहैबाय आरो। दा बेखौ हमथाना लाखिनो थाखाय आंनि बादिब्ला आं फंनैसो बुंलांसै ओ दा बेखौ गोदोनि गेलेनायखौ जों हमथाना लाखिनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो जोङो मावबादाफोर खालामनांगोन मावबादा होननानै बुंङोब्ला जोङो फोरोंथाइ होनांगोन। बबे गेमखौ जों बोरै गेलेनांगौ जेरै जों दा आथिखालाव नुनो मोनो गिलाफोर गेलेनायखौ गोबां सुबुङानो रोंलिया नङा होमबा नोंथां नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना?
औ मोजाङैनो खोनागासिनो दे आं नोंनिखौ। मोजांङैनो खोनागासिनो
अ माने दाथ' जेनेबा ओरैबायदि जाबाय जेनेबा जों गिला आरो ओ गिला आरो बाथाफोरखौथ' गोबां सुबुङानो मिथिलिया नङा होनबा
औ औ
आरो गेलेनो बो रोंनायानो नंखालिया आरो बेयाव थानाय मेथाइफोरखौबो खननोनो रोंलिया ओंखायनो बेफोरनि थाखाय फोरोंथाइ होबा एसे साबसिन जागोन नामा होननानै आं सानो
औ बेफोरनि थाखाय फोरोंथाय‌ होयोब्ला आंनिफ्रायबो माने जोबोद मोजां जागोन होननानै आंबो सानो आरो
दा जों बेयाव गेलेनाय बबेबा मोन साबसिन मोननाय गेलेनाय बादायलायनाय माने नों बबेबा मोनसे गेलेनाय साबसिन गेलेनायनि बा मुंफोर बुंनाय
आं मोजाङै खोनायाखिसै
माने नों बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननाय गेलेनाय बादायलायनाय एबा गेमा माबे मोनसेयामोन उन्दैयाव गेलेनाया?
उन्दैयाव आं गेलेनायाथ' जों बांसिन माने दैयावसो दुगैयोमोन जों माने दाबायदि गरम बोथोर फैबाथाय उन्दैयाव बांसिन जमा जमा दैयाव
फुख्रियाव ना लैथोआव दै दैसाफ्राव
बिदिनो दैसाफ्राव गामिनि
माब माबायदि गेलेयोमोन खर' हमलायनाय?
औ दैयाव थब्ल'नानै माने खर' दांलायनाय
माबायदि जायोमोन जेनेबा गेलेनाया गिबियाव सोर फार्स्ट होसोग्रोयोमोन माबोरै होसोयोमोन एबा माबायदि गेलेयोमोन एसे फोरमायनानै खोन्थालाय आंनो
बेखौथ' आङो दा एगजेक्ट गोसोखांनो हानाय नंला माने
एसे थुलमुलुयैनो नोंथां माने आं आंनिखौनो खोन्थाग्रोनो होमबा जोंबो गेलेयोमोन खर' हमलायनायफोरखौ ओरैबायदि गेलेयोमोन गिबियाव माने हाग्रा नङाबा माबा मोनसे लाखुमाग्रोयोमोन गिबि जाजेननायनि थाखाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव हाग्रा जाय माने जाय बे आखाइखौ सुथुमनानै बे आसियाव सोखुमानानै दोनोम नालाय जाय मानसिया बे हाग्रा गोनांखौ हमनानै मोनो होमबाथाय बै होसोनांसिगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो सासे हमजाबाथाय बैबो बेजोंनो हमग्रा लोगोजोंनो हमजाफानांसिगौ आरोना ओमफ्राय जाय गिबि हमजायो बेनो बै उननि थाखाय जाहैनांगौबो जायो आरो बै जाय मानसिया लास्टआव थायो बिनो देराहैैबाय आरोना दा बेबायदिनो खोब खम गेलेनायखौथ' नुसै दानिया
बुंनो थांबाथ' आथिखालाव गैलानो होनजायो माने बेफोरबायदि गेलेनायखौ
औ दा आंबो गोबां गेलेबोदों बेफोरनि अनगायैबो आं थ' बांसिन मोजां मोननाया उन्दै समाव गेलेनाया मार्बल गेलेनायखौसो आं साबसिन मोजां मोनोमोन
अ
नोंथांमोनालाय मारबलखौ माबायदि माबायदि गेलेयोमोन जेनेबा
मार्बल गेलेनायावथ' आंबो गेलेयोमोन गोसोआव दङ मार्बलखौबो
औ माबायदि गेलेयोमोन गुदुं खुरनानै ना
गुदुं खुरनानैबो गेलेयोमोन गुदुं खुरनानै गेलेनायखौ माने जोङो मा होनोमोन ब मा बोरैबा मोनसे
ओमफ्राय माबायदिमोन जेनेबा गिबियाव गुदुं खुरबाय गुदुं खुरनानै हरबाय हरनानै माबायदि गेलेलाङोमोन बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
दा बांद्राय गोसोआव फैजोबला बेफोरखौ माने गेलेनायाथ' गेलेबो गेलेयोमोन
औ औ दा आरो बेफोरनि अनगायैबोथ' जों उन्दै समाव ओंखाम ओंख्रिफोरबोथ' गेलेयोमोनना बुहुदनो
ओंखाम ओंख्रिबोथ' गेलेयोमोन गोसोआव दङ दंनाया एसे एसे बांद्राय गैला आरो
उम बासन बत्रआथ' गोबां बायखोन्दा जिखोन्दा जिरादफोरखौ लानानै बेयाव ओंखाम ओंख्रि संनाय माबा संनाय बेफोरखौबोथ' जों गोबां मोननो हायोमोन आरो माब्लाबा माब्लाबा हाबा जानायबो मोनोमोन जों ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव दा खमा सम आरो खाबु मोनोब्ला उन्दैनि गेलेनायखौ नोंथाङा गेलेनो मोनोबा गेलेफिनगोन ना गेलेफिनलिया ओरैनो
ओरैनोथ' गोसोखांबा बिराद गेलेफिननो लुगैयो नाथाय बैसोआ थिनला आरो बेफोरखौ
आंबोथ' बेबायदिनो सानो दे नोंथां होमबालाय दा समा आरो खाबुआ माब्लाबा मोजां जोंनो खाबु होयोब्ला उननि समाव जों मोजाङै सावरायसिगोन बे आयदानि सायाव
औ जासिगोन दे नोंथां दे
साबायखर बावहरनाय थाबाय